औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां
औ दङ नोंथां
होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायदिनि
औ औ नोंथां
ओ बे टपिकआनो जाहैबाय जोङो बिफां लाइफांनिबा जों मा मा मोननो हायो बेनि बागै सावरायदिनि
औ औ औ
जागोन दे नोंथां औ बिफां लाइफां होनोब्ला जोङो मा मिथियो बिनि बागै आङो सुंद'यै होनगोरनोसै आरो ना ओ बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि नांगौखौ बिफां लाइफाङा होयो जोंङो फिफां लाइफांजों जोङो सो नागारलायनो हायै सोमोन्दो दङ' नङा होमा नोंथां जेरै जों फिफां लाइफांनि फ्राय बे जों अक्सिजेन मोनो आरो बिसोरो जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ जों मोनो बिसोर लायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो नायोब्ला जिब जुनाराबो फिफां लाइफांनि सायाव सोनारो जों मानसि माहारियाबो फिफां लाइफांनि सायाव सोनारो आरो फिफां लाइफाङाबो जोंनि सायाव सोनारो आरोना जों गावजों गाव मोनसे नागारलायनो हायो सो सोमोन्दो दङ' थिग बेफोर बायदिनो जोङो नायबावोब्ला आरोबा बिफां लाइफांनिफाय जोङो फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो जेरै बनफोर जों मोननो हायो फिफां लाइफांनिफ्राय जोङो न' बानायनो हायो नांगौखिनिफोरखौ जों बुथुमा लानो हायो आरोना आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो नायबावोब्ला आरोबाव फिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय जेरै जिब जुनारा थांनानै थानो थाखाय बिसिनि ओ बिलाइफोर जानानै बिसोर थांनानै थायो आरोना आरो मोसाफ्रा जायफ्रा बिलाइफोर जादों बिसोरखौ बिसोरो जानानै ओ गावजों गाव सिनायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना माने बिफां लाइफांजों लोगोसे जों जिउ गोनां मानसिफ्रा माने नागालायनो हायै सोमोन्दो दङ' आरोना आरो बेजों लोगोसे फिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मोनसे सायाबो होनायखौ जों नुनो मोनो दाथ' बिदुङा गोबां दुंलांनो हमबाय फिफां लाइफां गोमालांनि जाउनावहाय अब्ला जोङो फिफां लाइफां जों दा गोबां नागिरो आरोना मानो होनोबा बे सिङाव जोङो मा गुसु एबा बारखौ मोननो हानाय बायदि बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बन फोर मोननो हायो गोदोनि समाव जेब्ला गेसफोर गैयामोन अब्ला बनफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो मा नांगौफोरखौ माने ओंखामफोरखौ जोङो संनानै जायोमोन आरोना आरो गोजांनाय समयाव जोङो मा अर सायनो थाखाय मोनसे बन दाननानै माने गोरानखौ लाबोनानै जोङो सायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ ओंखाम ओंख्रि सं संनायावबो बना जोबोद गोनांथारखा बेजों लोगोसे माबा मोनसे अमाफोर सिथादोंब्लाबो जों बना जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिखा नङा होमबा नोंथां आरो बेफोर लोगोसे जोङो सियाथ टेबोल बेरेंसि खोरखि बिदिजों बानायनो थाखाय थफा थखथा मोनो बना जिरायनो न' बानायो थाखाय बा थाम मोनो बेफोर बायदि गोबां रोखोमनि जोंनि लागै होयो आरोना फिफां लाइफाङा थिग बेफो- बेफोर बायदिनो ओ जोंनि लागैमो मोनसे ओ नांगौथिफोरखौ बुथुमा होग्रा जानाय नालाय फिफां लाइफाङा जों मोनसे बिसोरजोंनो नागारलायनो हायि स सोमोन्दो दं आरो ना आरो बिफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो आरोबाव बुंनो हायोदि जोङो न' लुनायाव जोङो बाथामखौ लाबोनायनि उनावहाय जों गोबां माने डिजाइनफोरजों बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरनिफ्राय जों फालांगिबो खालामनो हायो जेरै फालांगि खालामनोब्ला फिफां लाइफांखौ जोङो दाननानैहाय एबा दाम गोसा गोसानि बिफां लाइफांखौ जोङो दाननानै हयथ' जों जोंनि थाग्रा जायगाफ्रावनो जोङो आबाद हिसाबै बेखौ मावनानै जोङो मा आबादनि जिं जिं बेखौहाय मा ओ गायनानैहा जेब्ला द' स्नि बोसोरसो जाहैयो अब्ला बेखौ जोङो हानानैहाय माने बा बेखौ लाबोनानै जोङो दारिमिनाव सोनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो नायबावोब्ला दाम गोसानि दफां लाइफां ब बिसोरो मा जि बोसोर जिबा बोसोरनि जेब्ला गिदिर जायो अब्ला बेखौहाय हानानै गोबां रां आरजिनो हायो आरोना जेरै बुंनो थाङोब्ला साल सिगुन बेफोरो गोबां दाम गोसानि दंफां लाइफां नङा होमबा नोंथां जेरै बेखौहाय जोङो साल सि बेरेंसि जेरायग्रा थाय जिरायनो थाखाय मोनसे सफा सियार ओ बेजों लोगोसे जोङो ओ उन्दुग्रा बानायनो थाखाय जेरै सौखिफोर बानायो फालेंफोर बानायो बेजों गोबां नांगौफोरखौ बुथुमनो हायो आरोना आरो दंफां लाइफाङा माने मा बियो गोबां आगर गोनांफोर बानायजानायलाय जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे नांगौथिखौ माने समाय होनोनायखौ बियो लाबोयो आर ना जेरै न' लुनायावबो बुंनो थाङोब्ला खोरखि बानायनायावबो जुदि बेखौ आगर होनानै माने मा मोनसे मोजां समायना गाबनि खालारफोर होननानै मोनसे मोजां नुहोनो हानाय मोनसे दं आरोना बिफां लाइफांजोंहाय आरो बेजों लोगोसे जे जों बुंनो हाबावोदि बिफां लाइफांजोंहाय जोङो गोबां माने दारिमिनाव सोनानै बेफोरबायदिनो गोबां नांगौफोरखौहाय माने बानायनानै जोङो मा रांफोर आरजिनानैहाय बेफोरखौ फाननो हायो आरोना आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो बुनो हाबावोदि बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां फिथाइ सामथायखौ मोननो हायो जेरै खान्थाालबा जोङो बुंनो हायो बुंनो थाङोदि फिथाइ मोनो बिजों लोगोसे थाइजौ फिथाइ मोनो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो हायो आरोना जोङो आरो जोङो जि फिथाइ मोनो बेफोर बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाय जाम फिथाइफोर दङ आरो बिजों लोगोसे माखासे गोबां रोखोम फिथाइ सामनायखौ जों मोननो हायो आरोना आरो जों बे फिथाइ सामनायजों जों मा मोनसे फालांगि खालामनानै जोङो गावनि न'खरखौ सालायलांनोबो हायो आरोना नङा होमा नोंथां आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो आरो बुंनो हाबावोदि बिफां लाइफांजों लोगोसे जोङो बेफोरबो फिथाइखौ मोननानै जोङो फालांगि खालामनानै जेरै खमला फिथाइफोरखौ जोङो बेखौहाय फाननानै जोङो मा दानिमनाव सुनानै बेनिफ्राय मोनसे जुइसबो बानायनो हायो हायो जेरै भयामाव सोनानै एबा पेकेटआव सोनानै जोङो बेखौ फाननो हायो आरोना नङा होनबा नोंथां आरो बिनि फिसाया मोनोब्ला जोबोद गोदै जायो आरो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि जोङो खान्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाइयाथ गुबुन गुबुन जायफ्रा नोगोर सोरावहाय थायो बिसोरनि थाखाय माने बे खान्थाल फिथाइखौ जों मोननो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो आरो ना नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
बेखौ ओंख्रिबो जाजायो आरो बेनि गोमोन जायोब्ला बेखौहाय जोङो ओरैनोबो जानो हायो आरो गोथाङावबो ओरैनो बानलु संख्रिजों संनानै जानो हायो आरो बेजों लोगोसे बेखौ बेनि बेगरखौहाय जोङो ओंख्रिबो संनानै जानो हायो बेनि बेगरखौहाय जोङो ना गोरान अमा गोरान फोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होनबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो ह हाबावोदि बिफां लाइफांजोंहाय आरोबाव जों बिदिनो फिथाइ मोननायजोंहाय मानबा बैग्रि फिथाइफोर मोननो हाबावो जोङो बेफोरखौबो जोङो खारनै एबा गोथाङाव जों बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बियो अक्टबरफोराव बिबार बारनानै जोङो बेखौहाय मा डिसेम्बर जानुवारिफ्राव बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेब्ला बे गोरान जायो अब्ला बेखौ जोङो ओंख्रि संनानै जाना ओंख्रि संनायाथ‌ माबायो आरो ना बेजों लोगोसे ओंख्रिथ नंलिया माने बेखौ आसार हिसाबै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना भयामाव सोनानै हाय आरो बेजों लोगोसे जलफि बिबो हमना लायोब्ला जे बियो थखथाबो होयो बाथामबो होयो बानायजागोन आरोना बियो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ आसारबो बानायनो हायो हायो गोबां बेफोरबायदि ना जानो थाखाय फिथाइ सामनायखौ जोंनो दगै होयो आरोना नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिलाइ हारिया बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो औवा बेफोरखौ जोङो मा गोबां रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा फंनैसो अमाखौ जों मा मा खालामनो हायो आरो बिफां लाइफांनि बागै आरो फंनैसोबाव होननो हाबावगोन नामा
औ औ नोंथां ओ नोंथाङाथ जोबोद मोजाङैनो जोङो बिफां बिफां लाइफांनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय जेराव नोंथाङा गोबां फोरमायदों जिहेथु बिफां लाइफां निफ्रायनो जोङो जिहेथु बायदिसिना जोङो माबायदिहाय जोङो सुबुं माहारिया बिफां लाइफांजों सोमोन्दो दङ जोङो जेब्लानिफ्राय जों सुबुं माहारिया बुहुमाव थांनानै थाबोदों जिहेथु जोङो मिथिंगानि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ जेराव जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लादोंमोन गोदोनि समाव जों बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला मिथिखायो जोङो जेरावहाय जोंहा गिबियावनो जोङो सुबुं माहारिया जुदि थांना थानांगौब्ला जेराव जों जिहेतु मानसिफोरा साननो हरनो गोरों जहेतु जोङो बायदिसिना मिथिंगायारि खैफोदफोर दङ जोंहा जिहेथु जोङो बुंनो हागोन जोङो अखा सार अन्थाइ बा बायदिसिना दिनैनि समाव जोंहा बारहुंखा फैयो सान्दुं गोसा मोननो थाखाय जों गावखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो न'खौ जों गिबियावनो लुग्रोनानै लानो गोनां जायो अब्ला जोङो गि गिबियावनो न' लुनो थाखाय जोंहा गोबां जोंहा बिफां लाइफां होनना बुङोबा जों औवाफोरखौ खौबो जों बाहायनाय जायो लोगोसेनो जों बिफांफोरखौ जोङो खुन्था महरै गायनानै ओ जोङो न' लुबोदों गोदोनिफ्रायनो जों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों न' लुनायाव अबे बिफांखौ ओ बाहायोब्लाथाय जों गोबाव सम जोरनानै थागोन बा मोजांसिन जायो सेवनानै थाङा बा खौ जानो हाया बेफोरखौ सायख'नायाव जोंनि हारिफोरा जोबोद आखा फाखामोन जेराव जों गोदोनि समाव ओ माब्ला समनिफ्राय बाहायजेननो रोंनाय बेफोरखौथ' जों बुंनो हाला जों साल बिफांफोरखौ जोङो सिगुन बिफांफोरखौ जों बांसिनानो साल बिफांखौ जोङो जोङो खुन्था महरै बाहायोमोन न'नि अब्ला बेखौ दिनै मबो जोंहा बेफोर खुन्थाफोरा दिनै ओ जोरनानै दङ जायखौ एम्फौफोरा अरनानै अरस'नो हायाखै बा गुन जानो हायाखै दिनैसिमबो जोङो नुनो मोनो गोदोनि गायनाय न'निखौ खुन्था बोराइफोरखौ जोङो दिनैसिमबो मोजाङैनो थानायखौ नुयो नाथाय जों आथिखालाव थ' बेफोर बिफां लाइफांफोरा जोबोर खम जालांबाय आथिखालाव जिहेथु जोंहा फैसा थाखा नङाब्ला जों बेफोरखौ बायनोबो हाला दा बिनिखायनो जों आथिखालाव दा बायदिसिना जोङो बिफां लाइफां होन्ना बुङोबा जों गाम्बारि बिफांफोरखौ होनाय नुयोबा बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरथ' माने इसेबां बोसोर थाङा थाङोब्लाबो जोंहा ब्रैजि बाजि बोसोर थांगोन नाथाय साल बिफांफोरा जोंनिया जौसे बोसोर हालागै थांडो़मोन दाइनजि बोसोराव लासे दा दिनैनि समाव आरो जोंहा गोबां बिफांफोरा गोरलै गोरलै जाबाय देर नो सम मोनस्लाबलिया दा बेफोर बिफांफोरखौनो जों दिनैनि समाव बाहायो दिनै कात महरै जोङो बाहायो जोङो आसाम टाइप जों न'फोराव काटजोंनो जोङो न'खौ लुनाय जायोमोन गोदो गोदाय बायदिसिना कटखौनो होजोबोमोन आरोना बेरानि सोरगिदिं दा बिदि बिथिङै जों नायनो थाङोबा जों बिफांनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जों दिनै जानाय लोंनायनि खोथाया फैयो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो जों सजनाफोरखौ जों बिफांनिफ्रायनो जों खानानै मोननो हायो बेखौ जानानै जोङो जोंनि देहाफोरा मोजाङैनो थाजिम जायो जों थालिर बिफांनि खोथा बुंनो हायो थालिर बिफाङाथ' जोंहा बर'नि दोरोङारि जोंहा हाबाफोरावबो जोंहा जोबोर गोनांथि जायो थालिर बिफां नङाब्लानो जोंनि हाबाया जाया जेराव जों गायनो गोनां जायो सोरगिदिं जों थालिर बिलाइफोरखौ जोङो सेथ्लानि जों गोजौआव जों थालिर बिलाइखौ होनाय जायो जों जेराव जाहाथे अखा बांखाफ्रा फैनो हाया गोजौआवथ' जों थालिर बिलाइखौनो गोदो बनानै होयोमोन नाथाय आथिखालावसो दिनै बायदिसिना जोङो तम्बुआरि सोंनायखौ नुनो मोनो जों थालिर बिफांनिफ्रायनो जों थालिर फिथाइ जानानै जों थांनानै थानो हायो जेराव जों गोदो गोदायनि समाव जेब्ला जोंनि बर' ओ न'खराव जोंहा ओंखाम माइ माइरंनि जोंहा गोनांथि जायोमोन अब्ला समाव जोंनि आयं आबै आबौमोना जोंहा थालिरखौनो रुनानै जाबोदों अब्ला बेफोरो जों बेफोर बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो थांनानै थाबोदों जोङो बेफोर खौ जोङो मोनथिनांगोन जों बिफां लाइफांफोरखौ जोङो मोजाङै जोङो बाहायनो रोंनांगोन जेराव जों बिफांनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो थालिर बिफांखौ जों खारदै बानायनानै जों बेजोंनो गोदो गोदायनिफ्राय जाबोगासिनो दङ नङाब्लाथ' जोङो जेबो गोदोनि समाव थाव आरिफोरखौ बाहायामोन जों खारैखौनो बांसिन जायोमोन जेराव खारैयासो जोंया फैग्रोदो बेनि उनावसो जोंहा थाव आरिफोरखौ जोङो बाहायनो रोंदोंमोन दा बेफोरबायदिनो जोङो
बिफां लाइफांफोरखौ जों मोजाङै सामलायनो रोंनोंगोन आथिखालाव जों बिफां लाइफांजों जों गोबां रां आर आरजिनो हायो जों दिनै टेबोल सियार बानायो जों कार्ड बानायनानै दिनै जों आरांगा बानायो जों दिनै बिजाब दोनग्रा दिनै बायदिसिना जोङो टि भि दोनग्रा जोङो बायदिसिना जोङो सट केस आरिमायाबो खालामनाय जायो दा बिफां लाइफाङा ओरैबायदि मोनसे गोहोम खोख्लैयो जेराव जों बिफां लाइफांनिफ्राय माब्लाबाबो जोङो साइड जानो हाया जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों अक अक्सिजेन गेस जानाय थांनानै थायो जेराव बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन गेसखौ होयो दा बिदिब्ला जोंनिया जेराव बिफां लाइफां दङ बेयावसो अखा हायो अब्ला बिफां लाइफां फ्रा जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे गोनांथि जेराव जों बिफां लाइफांफोरखौ जों मोजाङै गायनानै लानांगौ जों न'खरनि सोरगिदिं जोङो बिफां लाइफां गायनानै लायो जोङो दिनै जोङो गामि गामि ओनसोलाव जुदि थाडो़ थाङोब्लाथाय जों नुगोन जेराव जोंनि गामिनि सोरगिदिं जोङो थाइजौ खान्थाल ओ नारेंखल बायदिसिना गायनानै दायो सोरगिदिं जायनि जाहोनाव जोंनि हारिनि मानसिफोरा गोदो गोदायनि समाव जेबो बेमार आजारानो जानो थाङामोन नाथाय दिनैनि समाव नाय जों टाउन ओनसोलफोराव टाउन नोगोरफोराव दिनै गामि ओनसोलफोरावबो दिनै बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनो हमदों दिनै खायसे ओनसोलफोराव जोङो जेराव जिब जुनार थायो बेफोरनि हाग्राफोरखौ दानस्रांना होदों जाहोनाव दिनै जिब जुनारफोरा अबाव थानो दिनै गुलुं गुलुं खालामदों मानसिनि न' बां गाफायहैदों बुफाय हैैदों अबावबा न' गासिहैदों दा बेफोरबायदि जाहोना जों बे मानसि सुबुं माहारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो जादों जेराव जों दिनै बेफोरखौ जुदि दानफायना होयोब्ला जों दिनै हाजो बायदिसिनाफोरखौ हाजोफोराव जोंहा बिफां गेदेर गेदेर थायो नाथाय बेफोर हाजोफोरखौ दिनै जोङो ओ जिसिबिफोरदों खुरख्लानानै जोङो गाज्रि खालामदों दाथ' गोबां सावरायनो हायो सावरायबा जिहेथु जोंहा समाबो गैलिया बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोङो दोन्थ'नोसै